औ औ खोनादों खोनादों।
आतसा
बुंलाय दे नोंथां
अ दायो जोङो नोंथां ओ औवानि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा? खोनादोंना हेलौ हेलौ खोनायाखैना नोंथां? हेलौ अ नेट गैया नामा नोंथां? हेलौ हेलौ हेल' हेल'
अ
अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ
अ आदसा दायो जोङो औवानि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ औ दे।
आदसा औवा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखायो जानांगौ ना?
औ औ
औवाजों जोङो न' बां आरो बायदि रोखोमनि आइजें आइला बानायनानै जोङो मा फाननोबो हायो ना नोंथां।
औ औ।
उम्म दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ।
दा औवाया जाबाय जोंनि जेनाखि बर'फोर बर' फोरजों माने हरगानो हायि गोथौ सोमोन्दो दं आरो। औवायाबो
अ अ।
माने जों नुनो मोनो बर'फोरनि न'खर न'खर मानि बयहाबो औवा गायनानै लानायखौ नुनो मोनो। नो आरो
नंगौ नंगौ।
दा बे औवाजोंनो बर'फ्रा नांगौ जानाय जेबादि न' बां बा बेरा लुनाय बाथौनि बेरा लुनाय बेफोरबायाददिखौ जों गोदोनि फ्रायनो जायनाखि बर'फ्रा गोनांथि बादि औवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो।
आतसा आतसा।
बेल' नङा औवाजों जों मानि गामि ओनसोलाव जेनाखि दालां दालांबो बाथायनाय नुयो आरो औवाजोंहाय। दा गोदोनि समनिखौथ' गोबां जेनाखि औवानि बाहायनाय बेखौ जों गोबाङैनो गोबां नुनो मोनो। बुंनो थाङोबा गोदो जेनाखि ओ जाय बिमाया गथ' जोनोम होयोमोन। बा बि सोरनि गथ' हाय जेनाखि गथ'नि उथुमाय बेखौ माने
आतसा।
औवा खाथि सैनानैहाय उथुमायखौ बे गथ'नि उथुमायखौ औवा जोङो हा सनायखौ गोदो नुनो मोनोमोन आरो।
आतसा आतसा।
नाथाय आथिखालाव बेफोर खमायलांबाय। थेवाबो आथिखालाव जेनाखि गोनां जानाय जेनेबा दानाय लुनायनि बेलायावबो जों औवानि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोनो जेरै सोरखि, गनसा बेफोरबायादि खौ जों औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो
आदसा आदसा
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनाखि औवानि बाहायथि बेफोरो आथिखालाव माबादि सोलिनानै दं
आदसा नोंथां औवानि बाहायथि होनोब्लाथ नोंथां औवाखौनो गुदि माबा होननानै बुंनांगोन आरोखि ना जेरै जोंङो बे औवाजोंनो न लुनायावहाय बाहायनाय जायो खोनाबायदा नोंथां
औ औ खोनादों दे
औ ओमफ्राय जोङो संग्राय सान्द्रि जेरै एम गिसिबनो दिनो बायदि रोखोमनि मानि खामानियावहाय औवाखौ बाहायनायखौ जोङो गिबि होननानै लानो हायो आरोखि ना नोंथां
औ औ
आरो जोङो औवाजों औ
औ
बुं दे नोंथां हेलौ अ नोंथाङा बुं दे
औ आथिखालावबो माने औवानि जेनाखि जोंनि बर गामिफोर राव थानाय सुबुंफोर बिस सोरो मानि रांखान्थि जौगानायावबो जेनाखि औवानि बाहायथि बेयो गोबां बिफाव लानायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ नंगौ
ओ सासे गामिनि सुबुङा वौवानि गे जेरजोंहाय जेखाइ खबाइ सेन बा गिसिब बेफोरखौ हेबनानै माने फाननायबो जों नुनो मोनगासि
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ
दा बे जेखाइ फोरजोंहाय जेनेबा ओ गामिनि जेना खि आइजोफोर बिसोरो ना गुरनानै जेनेबा नखराव जानायजों लोगोसे रांखान्थि जौगानायाव जेनेबा संख्रि फानलु जानो थाखाय नाफोरखौ फाननायबो नुनो मोनो आरो।
न नंगौ नंगौ नंगौ।
औ
आदसा नोंथां
औ
औवाखौ जोङो मोनबेसे माबायाव मोननो हायो जाताव
आं औ आं मिथिनायावथ' ओरैनो औवाखौ मोननैयाव अ मोनथामावनो मोननो हायो। बे ओरैनो बे औवा गुबै ओमफ्राय
आतचा हेल' हेल'
बेखौ जोङो बाथौ दुमनाय बेरा दुमनाय बेफोराव बाहायो। दानि बेनि अनगायैबो औ बुरखाखौ जोङो खुन्थिया गायनायाव बांसिन बाहायनायखौ नु आरो मोनो आरो। दा जेनेबा औवा थेरे जायखौ बुङो बेजों जों सिफुंबो खालामनाय नुनो मोनो आरो।
आतसा
औ
औ
दा नोंथाङा ओ बेफोरनि अनगायै औवानि माखासे जेनाखि बाहायथि बेखौ फोरमायनो हागोन नामा? औवाखौ आरो मा मा खामानियाव बाहायनो हाबावो?
हागोन नोंथां।
औ दे बुं
औवाखौथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जेरैहाय जोङो न'आवहाय साइद बेरा होनाय
औ औ
ओमफ्रायहाय जोङो ओ औवाजोंनो जोङो मा होनो बेखौहाय ओम मा होनो बेखौ नोंसां औवाखौहाय जोङो मानि हारला हारला दां खुख्रुबनानै आरोखि ना
औ औ।
बेराबो खालामनो हायो आरोखि।
औ औ।
खोनादोंना? आरो बेजोंनो जोङो न' महाय सि दानायावहाय साल खुनथा
औ।
आरो गनसा
औ।
बिदिनो बायदि रोखोमनि गरखानो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोखि।
औ औ।
औवा होननानै बुङोबथ' नोंथां जोङो बे औवाखौहाय मेवाइखौ ओंख्रिबो जानो हायो आरोखि ना।
औ औ नोंगौ नोंगौ।
उम आरो बेल' नङा नोंथां बे मेवाइखौहाय जोङो आसारबो खालामनो हायो। जेरैहाय जों बेखौ मेवाइ आसार होननानै बुंनाय जायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
उम। बे मेवाइखौ जोङो बोरै बे मेवाइनि आसारखौहाय बोरै खालामो होनोबा जोङो। गिबियावनो जोङो मेवाइखौहाय हानानै लागोरदो।
औ।
फिसा फिसा हानानै लागोरदो आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
बेनिफ्राय मोनसे बयाम बा मोनसे मा होनो बेखौ हासुंफ्रावबो दोनजागोन आरोखि ना।
औ।
गोरलै गोरलै हानानै बेखौहाय सोनानै दोनदो ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय माथेनानै दोनदो आरोखि ना।
औ।
बिदिनो नोङो मास मोननै बा मोनथामसोनि उनावहाय जादो आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
जेरैहाय जों बेखौ जोंनि न'नि लकेल दाउजोंबो जानो हायो।
औ औ।
आरो जोङो बेदरजोंबो जानो हायो।
औ।
ना गोरानजोंबो जानो हायो।
औ औ।
गाव गोजाबो जों बेखौ जानो हायो आरोखि ना नोंथां।
औ।
औवा होननानै बुङोब्लाथ' जों नोंथां जों सुबुं माहारिनि माने सुबुं माहारिजों आरोखि एंगारनो हायै सोमोन्दो दङखौनो होनजायो आरोखि ना।
औ औ।
औ। आटचा नोंथां ओ नोंथाङा औवानि माबा आइजेंफोर बानायनो रोंगौ नामा?
बुंनो थाङोबा ओरैनो गोरलै गोरलामखौ रोंगौ। जेनेबा बे सोरखिफोरखौ एसे हायो आरो सोरखिफोरखौ खालामनो। औ ओरैनो औवाखौ जे नांगौखिनि बादि सैदो ओमफ्राय सैनानै गुनाजों खा होदो। अब्लानो जायो आरो बे। जेनेबा। नों रोंथाराबा बे खालामखांनायखौ नायनानैबो नों खालामनो हायो आरो दा नोंथां आं नोंनाव मोन से ओ सोंथि सोंनो नागिर दों
सोंनो हागोन
ओ जेनेबा बर'फोरनि औवाजोंबो दामग्रा आगजु खालामो
औ औ
औ बेफोर दा औवाजों बानायनाय दामग्रा आगजुनि मुं गोसोआव दं नामा नोंथाङा
दङ दङ नोंथां जेरैहाय जोंङो सिफुंखौ बुंनांगोन आरोखि ना
औ
सिफुंजों बानायनाय औ सरि औवाजों बानायनाय सिफुं
आरो जेरैहाय जोंङो बैसागुयावहाय मा होनो बेखौहाय मोनसे दामग्रा दंङना
औ गरखा औ गरखा नंङा थरखा ना मा होनो बे
थरका
औ
बेफोरबायदिखौ जोंङो बानायनो हा हायो आरोखि ना नोंथां आरो आंङो माखासेखौ मि थियोबा बिदिनो बायदि रोखोमनि दामग्रा आइजें खालामनो हायो आरोखि नोंथां
औ दा औवानि बाहायथिया सुबुंनि गेजेराव गोबां बुंनो थांङोबा जों उन्दै समावबो औवानि गेजेरजों अन्थाइनि गावग्रा बा बोरला बे फोरबायदि खालामनानै जों उन्दैयाव गेलेबोनायखौ नुनो मोनो मोनोमोन आरो दा बेल' नंङा नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा जानायनिफ्राय लानानै न' बेरा लुनाय दालां खालामनाय बा जेनेबा बर'फोरनि दाग्रा लुग्रायाव बाहायनाय जेनेबा गनसा गरखा बे फोरबायदि बाहाय जाबोयो आरो औवाफ्रा
औ नंगौ नंगौ
औ औवा होननानै बुङोब्ला जों जेनाखि सुबुंनि गोनांथि औवायाबो माने खावसे सुफुङो होननानै जों बुंनो हायो आरो
आतसा आतसा आतसा
दा नोंथाङा दहाय मेवाइ जे ओ थिनानै दोननो थाखाय आसार बानाय जायो होनदों औ बेवहाय मानि मेवाइ आसार बाथायनो थाखाय माबा मोनसे होदेरनांगौ नामा थिनानै
आदसा नोंथां बेावहाय जोङो एसे संख्रि होदेरबा जायो आरोखि ना नोंथां
औ औ
ओंख्रि एसे सारस्रिनानै होयोबा साबसिन जायो आरोखि नोंथां
अ अ
नोंथाङा ओमफ्राय औवानि बे मेवाइखौहाय जानो गोथाव मोनोना मोना
ओरैनोथ' गोबां जाबाय बुंनो थाङोब्ला मेवाया आंनि मोनसे फेभारेट बुंजायो आरो औ बेफोरखौ ओ दाउजों जायो बा अनदला दाउ मेवाइ बे बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बा आं जाबोबाय आरो दा नों थां होमबा जोंना फैयै फैयै समा जि मिनिट जाबायानो
औ नोंगौ नोंगौ होनोमबा लाखिन-लाखिनथ'सै दे